औ औ
खोनादों ना?
औ खोनादों हा आं मोनसे मोनसे बाथ्रानि सायावसो ओ नोंथांआ आंनो नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयाबा सावरायनो हागाय ना?
अ हागोन हागोन नोंथां जेबो उसुबिदा नङा
दा जोङो आं सावरायनो लुबैदों जाहैबायोंनि बर हारिनि ओ मोनसे गानग्रा मुवा आरनाइ आ बिनि ओ थारैनो साबायखर
अ बरनि आरनाइ ना नोंथां अ दे बिदिब्लालाय सावरायजागोन अब्ला नोंथाङानो बुंग्रोदो बर'नि आर'नाइनि सोमोनदै सुंद'यै
अ बिदिब्लालाय खोनासंदो
औ जागोन दे नों थां
जेनाखि आर'नाइ आर'नाया जाहैबाय मोनसे बर' हारिखौ गुबैयै मोनसे सिनायथि होग्रा ओ मोनसे गानग्रा मुवा बेखौ गुबैयै गोदोनायाव आलायनानै लानाय जायो गां गोदोनायाव गाननाय जायो बा बेखौ खर'आवबो ओ फाननानै जेनाखि लानाय जायो
औ औ
खौ बानायनायानो जाहैबाय गुबै बेखौहाय सिल्क बा फथ' बेजों बेखौ बानायनाय जायो गुबैय बेखौ बर' हारिनि आइजोफोरा आ गावनो ओ आखाइजों दानानै दिरुननाय जायो आरो खोनानो मोनदों ओ गोदोनिफ्रायनो माने बर' हारिनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरा बे आर'नाइखौ होननानै गोदोनि समाव हारि जोंनि जोहोलावजोफोरा ओ गावनि आखाइजोंनो बा जों ओ बर'फोरनाथ' मिथिखायो जे मिथिगानि गेजेराव थानानै रायजो दा बे हारिनि आइजोफोरा गोदोनि जे समाव माने जोहोलावजोफोरा बे गावनि जोहोलावफोरजों जेन'बा दावहायाव थांनाय समाव बे आर'नाइखौ गानहोहरनो थाखाय ओ मा खालामो मोन नो हरसेयाव खस्थ' खालामनानै दानानै ओ जोहोलावनो दावायाव थाङोब्ला ओ गानहो हरो मोन नो बे फोथायनाया जाहैबाय जे गोदोनिफ्रायनो दंबोयो जे ओ जोहोलाव फोरखौ जेब्ला ओ बिदि जोहोलावजो जेनाखि आर'नाइखौ सानसे बा हरसेयावनो दानानै गानो हरोब्ला दावहायाव देरहा सारगोन होननानै फोथायनाय दङ दा बेनिखायनो गोदोनिफ्रायनो जे मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसाद बिफांनि जा गाबखौ दिहुनोमोन आरो बै मिथिंगानि सावगारिफोरखौ नायनानैनो बेयाव बायदि आगरफोरखौ ओ एरनाय जायोमोन जेरै बे आगरफोरनि मादाव दङ आर'नाइयाव गुबैयै जों नुनो मोनोना हाजो आगर जायखौ जाय मिथिंगानि मिथिंगायावनो जों नुनो मोनखायो ना हाजो जेरावहाय नायोब्ला जोबोद समाय जायो गोजौआव ना
औ नंगौ नोंथां नंगौ
लोगोसे दङ जोंहा मिथिंगानि दिंखिया दिंखियाखौथ' मिथिखायोना
औ मिथियो नोंथां औ औ
दिंखिया आगर थायोब्ला बरदुराम आगर अखाफोर आगर सान आगर बेफोरबायदि ओ आगर एरोमोन आर'नाइयाव आरो बेजों लोगोसेनो ओ बे आर'नाइया गोदोनिफ्रायनो बाहायजायै बाहायजायै दासिमबो बाहायजागासिनो दङ आरो आथिखालाव बेनि बाहायनाया बांबोगासिनो दं बेयाव खालि आर'नाइखौ बर' हारियाल' लायाखै गुबुन हारि बे गानग्रा ओ गानग्रा मुवाखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनसै
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बर' हारिखौ ओ बुहुमनि गेजेरावनो सिनायथि होग्रा मोनसे गानग्रा बेखौ ओ खालि बर' हारियल' नङा गुबुन हारिनि सुबुंफ्रानो बायबानो ओ गाननो लुबैयो बा बेखौ ओ गावनि खालामनानै लानो लुबैयो दा बे आर'नाइखौ जोंना बर' हारिया ओ मोनसे ओ जुग्राफिकेल आइडेन्टिटि हिसाबै मोनदों ज
औ नंगौ नोंथां
बाहायनायनि बाहायनाया जाहैबाय ओ जोङो गुबैयै बेखौ आलासि फुजिनाय आलासि फुजिनाय बा बबेबा मोनसे हाबाफारि खुंनायाव ओ गेदेरसिनफोरखौ मान होनाय ओ लोगोखौ सनमान होनाय बेफोरबायदियाव मा आर'नाइखौ बाहायनाय जायो आरो लोगोसे आलासि जायो बो जोङो लानानै थांफायो गावनि देरसिनफोरखौ मान होहोयो लोगोखौ गोबावजों लोगो मोनलायोब्ला बेखौ मान होनो बा बेजोंजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय आर'नाइ गानहोयो दा बेफोरबायादि ओ खौ जोङो नुनो मोननाय जायो दा आङो नोंथांनावबो सोंनो सानदों जे ओ आर'नाइखौ ओ जे जों बर' हारिनि अनगायै गुबुन हारिफ्राबो लायो दा नोंथाङा ओ बिनि सा सायाव मा बुंनो सानो नोंथाङा एसे फोरमायदो नामा
अ दाथ' आर'नाइखौथ' दा बयबो मिनथिबायानो बर'नि मोनसे ओ हारिनि मोनसे नेरसोन होननानै मानो होनोब्ला जोंहा दा बेनि सायाव जि आइ टेक बा जुग्राफिकेल आइडेन्टित टेकखौ मोनबायानो जोंहा दा बेनि गेजेरजों जोंनि हादरनि बा जोंनि हादरनि अनगायै गुबुन हादर हादरनि सुबुंफ्राबो मोनथिबाय जानांगौ जे आर'नाइया बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि मोनसे नेरसोनथि होननानै दा बुंनो थाङोब्ला बेनि गेजेरनो बे जि आइटेक बा जुरा फपिकेल आइडेन्टिटि टेकनि गेजेरनो दा जोंनि आरो आरनाइया बर'फोरनि अनगायै अनगायैबो गुबुन गुबुन हारि हारिसानि गेजेराव गोसारहैबाय आरो दा बे बाहायनायनि गाहाय जाहोनानो जाहैबाय आर'नाइयाथ' जोबोद समायना
औ औ
जोंबो मिथिखायो जों गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय हिसाबै जों आर'नाइया जोबोद समायना बेनि आगरफोरा मिथिंगायाव नुनाय मिथिंगायारि नुथायजों सोरजिजानाय नङा होमबा
औ औ
दा बेनि बे समायनायानो गासैबो सुबुंनि मेगन नोजोराव नांनानै दा जोंनि बर'नि अनगायैबो गुबुन हारियाबो बेखौ लासै आरो
औ औ
से दोननायाव बा फाफ्लियाव लाग्रा माफ्लार हिसाबै
औ औ
हिसाबै दा आर'नाइखौ बा गावखौ साजायनो थाखाय आर'नाइखौ बर'जों लोगोसे जे गुबुन हारियाबो लायो दा आथिखालाव नुनो थाङोबा आर'नाइ बेवहाय दुखुजों लोगोसे सुखुआवबो जोङो सुखुजों लोगोसे आरो दुखुआव जों आर'नाइखौ जेरावबो बाहायनाय नुनो थाङो थाङो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला सोरखौबा सोरनिबा ओ गोसोखांथियाव ओ अननाय जासिहरनाय बा नेरसोन हिसाबै हरनाय आरो सोर ओ खुसिनि समाव बा रंजा खुसिनि समाव सोरखौबा बान्था होनाय बायदि हाबाफारिफ्राव बा सोर खौबा सिनायथि होनाय बा गेदेर गोलाव सुबुंखौ सिनायथि होनाय बेफ्रावबो जों आर'नाइखौ बाहायनायखौ खौ नुनो मोनो दा
औ औ
दा बुंनो थाङोब्ला आर'नाइया जोंनि बर'नि गेजेरावल' गैला बुंनो थाङोब्ला दा जोंनि भारतनि गेजेरावनो दा गोसो सारबाय होननानै बुंनो हायो ओ दा बिनि गाहाय जाहोनानो जाबाय जोंहा जोंनि गेजेराव बै जि आइ टेक मोननाय बिनि गेजेरजों गोसारदों होननानै आं सानो आरो
औ औ दा बेनि अनगा अनगायैबो बेजों लोगोसेनो जे जेनाखि बर'नि ओ गानग्रा मुवा बा ओ आर'नाइ ओ बेजों जोङो ओ जोंनि हारिया ओ बांसिनै सिनायथि मोनदों नङा होमबा
औ औ नंगौ नंगौ
औ औ दा बै बेजों लोगोसेनो जोंनि गोबां बर' आइजोफोरानो बै आर'नाइखौ दानानै ओ बेजों लोगोसे ओ गासै बुहुमावनो मिथिजानायलाय बेखौ गासैबो हारिनि मानसिफोरानो अनसाय टाइगारा
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ
दाब औ
दा बैबायदि ओ जेनाखि मोनसे दावगाबोनाया जोंनि गेजेराव जागासिनो दं जायखौ जोङो जाय आर'नाइनि गेजेरजों जोङो जोंखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे जोङो रांबो आरजिनो हागासिनो दं नङा होमबा
औ नंगौ‌ नोंथां थां नंगौ नंगौ
दा जोङो बे आर'नाइखौ आरोबाव जोङो बांसिनै बेबायदिनो ओ जेन मुंदांखा खालामलांबाय थानो थाखाय मा खालामोब्ला साबसिन जानांगोन नोंथांनि बायदिब्ला
आंनि बायदिब्लाथ नोंथां दा आङो जा नुगासिनो दङ जेरै जों आर'नाइखौहाय रुमाल हिसाबै लानायनि अनगायै जों दा गावबा गावनि गस्लाफोराव सार्टफोरावहाय जोङो दा साजायनानै लानाय खौ नुयो आरो
औ औ औ औ
से दिन्थिफुं हिसाबै दा बेखौ बाहायो ओ मा होनो दानि जुगनि देलायनाय हिसाबै बेखौ दा बाहायो आरो दा बेफोरनि गेजे रजोंनो जोङो लासै लासै जौगालांगोन बा बयजोंबो सिनायथि मोनगोन होननानै आं दा आसा खालामो आरो बेजों लोगोसे जोङो दानि जुगनि इन्टारनेट जुगावहाय बाहायनानै माबा मोनसे बै ओ समाजारि बि जोंनि गेजेरजों जोङो खौ बयनिसिमबो गेजेरावहाय दै दै हरनो हायो दा आंनि बायदिबा बेफोरनि गेजेरजों जोङो दा जोंनि आर'नाइखौ बयनिबो गेजेराव गोसार होनो हागोन होननानै मिजिंथियो आरो
दाथ थायिम दं थ
औ दा बिदिब्ला नोंथां आर'नाइनि सोमोन्दै नोंजों सावरायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ औ आंबो बिराद गोजोननाय मोनबाय दा बेबायदिनो जोंनि हारिया आर'नाइया दा जोंनि हारिखौ आरोबाव सिनायथि होनो होनो हाबावगोन आरो जोंनि आर'नाइया बयजोंबो मिथिजाबावगोन बेखौ आंहा ओ मिजिं थिनाय थाबावो आरो नोंथांजोंबो ओ उन समाव रायज्लायनो मोनबावगोन होननानै बेजोंखि
औ दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै नामा औ दे